हेलौ औ खोनादोंना?
दा नोंथांजों
औ। औ बुं।
खोनादों
औ खोनादों नों
हा
औ खोनादों खोनादों
जों जिब जुनारनि फिब जिब जुनार फिसिनायनि सायाव रायज्लायनोसै आरोना
औ
नैस फैदों मा होनो बोरै मा मा राहायै जिब जुनारखौ फिसिनाय जायो एसे बिनि एसे सोमोन्दै फोरमायना होगोन हागोन नामा?
औ हागोन नोंथा जेनेबा जिब जुनार फिसिनाय होनबा जोंहाथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर'फोरा जिब जुनार फिसिनानै जोंहा जिउ खुंबोनायखौ जों नुबोगासिनोखा दा जोंहा जेरै जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' सुबुंफ्रा दाउ, अमा, बोरमा, मोसौ, मैसो बेफोरबायदिखौ जोंहा फिबोखायो। दा जोंहा बिसोरखौ फिनानै जोंहा माखासे नांगौ समफोरावहाय जेनेबा ओ बेफोरखौ जोंहा फाननानै ओ जोंहा जोंनि न'खरनि नांनाय जिनिस जेरै जोंहा थाव संख्रि जा बानलु जानायफोराव नांनो गोनां थि जानाय माखासे मुवाफोरखौ जोङो बे ओ दाउ अमा बोरमाफोरखौ जोङो फाननानै ओ खरसफोरखौ जानो हायो आरो आरो जोङो बिदिनो गोदो ओ जोङो बेफ फोरखौनो जोङो बांसिनै फिसियोमोन नाथाय दानि जुगावथ' जोङो दाउ अमा बेफोरबायदि लानायखौ जोंहा गोबां खम नुनो मोनसै। दा जोंहा गोदो ओ दाउ बिदिनो मोसौफोर लानाया जोंहा गोबां फालो फालो जेनेबा गलिसे गलिनै गाहाम बेफोरबायदि जोंहा मोसौबो थायोमोन बिसथा थ्रिसथा गाहाम नाथाय आथिखालावथ' जोंहा मासे मानै बेफोरबायदिल' फिसिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा गोदोनि समाव मोसौफोरनि जेनेबा ओ भेलुफोराबो बारा गैयामोन। जेनेबा आरो दाथ' दा मोसौ मासेनि दामखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला गोबां गोजौआव थांबाय जों दा ओ मोसौ हालिसे जुदि जोङो बायनो थाङोब्ला दानि जुगाव जोंहा से लाख ओ फोरबायदिनि ओ खाथियाव थांबाय जोंहा आरो जोङो गोदो जेनेबा जोङो जिब जुनारजोंनो जोंहा आबादफोरखौ जेनेबा बेफोर आबाद खेथिफोरखौ जोंहा मावनाय जायोमोन। जोंना बिदिनो मोसौ हालुवा फोरजों जोङो ओ जेनेबा ओ हालोवोमोन आरो ओ जेनेबा आबाद मावोमोन जेरै जों माइ गायनायफोराव जेनेबा ओ हालेवनाय आरो मै होनाय आरो बिदिनो गोबां बायदि रोखोम जोंहा बिदिनो माइ रोगानाय बेफोरबायदियाव जोंहा मोसौजों खौनो बाहायोमोन आरो जेनेबा। थेलाफोर बायदिसिना बोनायफोराव दा थिग बिदिनो आरो जोंहा मोसौ गायनिफ्राय जोंहा बिदिनो गाइखेरबो मोनो जोंहा बेफोरखौ फाननानै जोंहा माखासे ओ रांखावरि जेनेबा आरजिनो हायो। दा उम दा जोंहा गोदो मोसौफोरखौ जोंहा फिसिनो थाखाय जोंहा गोबां गोदै माबा दङमोन जेनेबा मोजांमोन।
हुम
गोबां जायगा जेनेबा ओरैनो फ्रियै दंमोन नालाय जेनेबा न' बां गैयै लांदां जायगा फोरथ' जोंहा ओ खानानै दोनहैनो हायोमोन नाथाय दानि समावथ' जोंहा बेफोरबायदि लांदां जायगाफोरखौ जोंहा नुनोनो मोनला जेरै जोंहा दानि जुगाव सुबुं अनजिमाफोराबो बांलांबाय जेनेबा सुबुं अनजिमानि हारा बांलांबाय दा जोङो बयबो जेनेबा ओ बयहाबो गावबाागाव गंसे गंसे न' लुनानै जोंहा दा जायगाफोरा फिलाप जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो दा गोदोनि समाव गोबां लांदां लांदां बिदिनो फोथारफोर जोंहा ओ मोसौफोरखौ हगनानैबाबो दोनजायोमोन आरो खायालासिनो जेनेबा गोदोथो गुमोसोमोन नालाय मोसौफोरखौ जिब जुनार
उम
दा जोङो गोबां बेफोरबायदिनो फिसिनानै जोंहा न'खरफोरखौ सोलिनो हानाय ओ माबायाव थायोमोन आरो दा जोंहा दाउ फिनानैबाबो जोंहा ओ न'खरफोरखौ सुंथानो हायो जोंहा दा गोदोनि समाव ओ जोंहा दा मासे दाउआ जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ बिदिनो ब्रैजौ गिसे ओ केजि मोनसेयाव जोंहा दा ब्रैजौ बाजौसिमाव जों थांनाय नुयो। एबा गोदोनि समाव बारागु बेफोरबो जिब जुनारनि ओ फाननाय बायनायाव जोंहा बारा भेलु गैयामोन आरो दायो नाथाय गोबाव ओ गोबां गोजौ हारायाव थानायखौ जों नुनो मोनबाय बे जिब जु-जुनारनि दामफोरखौ दायो जोंथ' ओ बर'फोरखौ जेनेबा मैसो फिनायखौथ' जोंनि एरियायाव जोंथ' नुनोनो मोनला जेनबा गोदोनि समाव फिनाय फियोमोन नाथाय दानि समावथ' जोङो बिदिनो दाउ अमा मोसौ बेफोरखौनो जोङो बांसिन फिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो दा नोंथांमोननिथिं बे फोरबायदिनि दाउ अमा फिसिनानै ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव माबाददियै ओ जेनेबा न'खर सुंथानायखौ जोङो माबायदियै ओ सोलिबोयो सोलिबोखो आरो दासिमाव माबायदियै जाबोखो बेफोरनि फारसे एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंजोंथ' गोदोनिफ्राय दासिम दाउ अमा फिसिनाया एसे खम जाबोदों आरो माने उम गोबां न'खरफ्रानो मा होनो फिनो हानाय गोहोखौ मोन मोननो हायासै मा दा गोबांजायगायानो दा जोंनि खाथियाव मोनसे इन्डास्ट्रि खुलिदों बे इन्डास्ट्रि हा माने दख' खालामजोबबाय आरो बेनिखायनो जोंनि खाथि खालाफ्राव मा होनो खानो गैयिनि थाखायनो बेफोर जिब जुनारफोरखौ लानायखौ एसे खम नुनो मोनो आरो बि बायदि बायदि जों जिब जुनारखौ लानायखौ जों नुनो मोनो जेनेबा ओरैजाय बोरमा मोसौ बिदिनो दाउ बेफोरखौ आरो आरो बे मोनसे जाहोना जाबाय बेमारफोरनि आरो बेमारा जों लानाय बोरमा दाउ बेफोर बेखौ नस्थ' खालामना होनानै जोंनि लानाय मोनसे मा होनो बिनिफ्रायनो जों मोनजानो गोनां राहाफोरखौ बिसोरो मा होनो जोबस्रांना जालाङो आरो फोजोबस्रांना बे बेमारफ बेनिखायनो जोंनि गेजेरावबो बिराद बिदि बेरामा मा होनो बेखौ लस खालामना होलाङो आरो ओंखायनो बे बेरामखौ होबथानायनि राहाखौ जोङो दासिमबो गेबें माबा राहाफोरखौ जों मोननो हायाखै दासान्दि बेनिखायनो जोङो खोब आबदाल लानांगौ जायो दाउ अमा बोरमाफोरखौबो बिदिनोसे एसे बेमार जाबानो दाउ मुलि बायदिसिना होनांगौ जायो आरो गोदोथ' बिदि बांद्राय जों बेमारफोरखौ नुनो थां नुनो थाङाखैमोन नुनो मोनाखैमोन आरो दासान्दि जोङो आथिखालाव जों गामियावबो गोबां बेमार जाबाय बांद्राय जाबाय सोब माने जा मोनसे न'खराव जाबाथाय बे मोनसे न'खरावबो जाबोयो बे मोनसे न'खराव जाखांथाय बे मोनसे जाबोयो आरो बेबायदिनो अमा दाउफ्राबो गोबां बेमारनि जारै दारैनो थैनानै थांनांगौ जायो आरो बेनिखायनो जों दा एसे लस जाबोयो आरो बिनि जाउनावनो जोंनि गामिनि सुबुंफ्रा लानायख' लानायखौ एसे मा होनो खम खालामबाय आरो आरो बिदिनो गोबां बेरामफ्राबो बेलेग बेलेक बेराम संदेरनानै मानसि नावबो बास्लायनो हमदों माने जों बे दाउ अमा फिसिनानै जाग्रा जाहैनानै नालाय बेनिफ्राय बे दाउ अमानाव थानाय बेरामखौ जोङो जोंनि देहा सोलेराव सोनांगौ गोनां जायो जानानै बेनिखायनो सोरबा सोरबा जानानै बिदिनो बेरामाव गोलैनो हमदों आरो दाउ अमाफोरखौ बेरामखौनो जायो बिदिनो गारनो बायो बिसोरबो बेनिखायनो जानानै बिनि बेरामखौ जों सोनानै लानाय बायदि जायो आरो। जों मानसियानो। आरो मुलाम्फायाबो गोबां दं जोङो बेफोर जिब जुनारनिफ्राय मोननाय खिफोरजोंबो जोङो हासार बानायनो हायो हासारनि दारै जों दुब्लि माइ फोथार होनानै गोबां आबाद जायो आरो जों दासान्दि नुनो मोनदों एम्फौ लानाय एम्फौ लानाया मोनसे गोबां प्रफिट जायो मा होनो मुलाम्फा बे एमफौ एम्फौआ स्टेकावबो मोनो मा होनो आरो बिराद बिनि बेसेनाबो गोबां एम्फौनिया एक केजियावनो बाजौ मोनो आरो बेखौबो जों बर' माहारिया दों गोदोनिफ्रायनो लाबोनाय दासिमबो बेबो सोलियो आरो एम्फौ लानायाबो गोबां सुबुं नि उन बर' न'खरनि सुबुं सुबुंफ्रानो बेखौ लानानै थांना थानाय बे एम्फौनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे नांगौ जाबा बिनि बेस सेननि रांजोंनो बायनानै सुफुंना लानो हायो आरो आरो बे एमफौ हौवा जायो इन्दि बिलाइ आरो हिन्दी बिलाइखौ जों गोबां गोरान गोजान जायगायाव नागिरनांगौ जायो गोबां बेलेग बेलेगनि जायगायाव जों नागिरनानै बायनानै लाबोनांगौ बिनि दामाबो एसे गोबां इन्दि बिलाइाबो आरो बेनि जाउनावनो जों गोबां हान्थिनांगौ जायो बे बेनि एम्फौनि थाखायबो बेनि एम्फौनि आदारनि थाखायबो ओमफ्राय जों बिनि मुलाम माखौ मोननो हायो आरो बे फिथोबाबो मा होनो बेजोंनो खुन्दुं बानायो एम्फौनि फिथाइखौनो खुन्दुं बानायनानै जि बानायो इन्दि जे बेयो दामा बिनि दामा जोबोद गोबां इन्दि जिनियाबो बिनिखायनो बेखौबो फिथोबावो जों दाम बेसेनखौ बेसेन गोसा दामखौ मोननो हायो आरो बिदिनो जोङो मोसौ खिनिफ्राय हासार जायो मोसौ फिनानै बोरमा खिनिफ्रायबो जायो बिदिनो गोबां रोखोमनि जों हासार बायनानै मा होनो जों आबाद फोथाराव मा होनो बेफोर हासारफोरखौ होनानै गोबां जोङो मैगं थाइगं मोननो हायो आरो मैगं थाइगंनि बेसेनखौबो बे मैगं थाइगंखौ फाननानै माने जानो हायो बे मोसौफोरजोंनो मोसौफोरनि खिफोरजों मोसौनि हासुदैफोरजोंनो बेबायदिनो जोंनि माहोनो गामि ओनसोलाव गोदोनिफ्राय जों नुबोनो मोनदों आरो जेनेबा जोंनि गामियावथ' गोदो बिराद मोसौ बोरमा अमा लानाय नुनो मोनोमोन मोसौनि अनजिमानि हाराबा गोबांमोन मोसौ मोसौआ मानो गोदोनि दिनावथ' मोसौ द'जोंनो हा दंना जायोमोन नालाय बेनिखायनो बयनिबो न'खरफ्रारामावबो मोसौ थाइखौ नुनो मोनोमोन आरो सोब न'खरावनो मानो मोसौ खौ थायाबानो मा होनो बेहा बिसोरहा मा होनो मोनजानायनि मा होनो राहाया गैयामोन आरो आबाद मावनानै जों मोसौजोंनो जायोमोन मोसौजोंनो जों हालौवोमोन बिनि थाखायनो गोबां हाराव जों गोदो मोसौखौ नुयोमोन आरो दानि जुगाव नाथाय ट्रेक्टर होलायबाय ट्रेक्टरजों सोबबो मा होनो सुबुङानो गाव गावनि आबादखौ गायो बेनिखायनो जों मोसौनि हारखौ खमायनाय नुनो मोनो आरो जोंनि जिब जुनार फिसिनायाव मोसौआनो बांसिन आरो बर' हारिनियाव दा ओमबा बेखिनियावनो आं माने जोंनि जिब जुनारनि उम रायज्लायनाया एखिनियावनो जाथावसि गोनदां
औ दे
दे होमबा